खोनादों ना? औ खोनादों नोंथां। गोजोन फुंबिलि नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासि हरग्रोबाय। ओ लोगो सेनो आंनि नोंथांनिसिम कल खालामनायनि जाहोनानो जादों जे जोङो बर'फोरा मा मा दोरोङारि ओंख्रि संनानै जायो बेफोरनि सोमोन्दै नोंथांआ आंनो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां। ओ जोंनि बर'नि दोरोङारि ओं ख्रि होनबाथ' जोंहा गोबां दङ जेरै नारजि नारजिजों अमा अनलाजों दाउ सबायजों सामु ओ आङो नोंथांनो अनलाजों दाउ बेनि सोमोन्दै ओ फोरमायग्रोनोसै आरोना
औ थारैनो नोंथां।
अनलाजों दाउजों संनो गोनांब्ला जोंहा गिबियावनो नांगोन जोंनो अ अन गुन्दै अन गुन्दैखौस जोङो माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो नोंथां। औ बे अन गुन्दैखौ बनायनो थाखाय जोङो ओ माइरंखौ नांगौ जखानि लानानैहाय ओ दैयावहाय दसे समनि थाखाय सोमनानै दोननाय जायो आरो जाहाथे बे माइरङा गुरै जायो बेनि औ बिनिफ्राय जोङो बे माइरंआ गुरै जायोब्लाथाय बेखौ जोङो दसे समनि उनाव ओ सुयो खिरखायावहाय सुनानै जोङो ओ बेखौ दसे सुखांनानै दसे दैखौ राननो थाखाय दोननाय जायो आरो नोंथां।
औ
औ बेनिफ्लाय जो-जोङो बेखौ दो दैया रानोब्लाथाय उलार बा दिंखि बेयावहाय जोङो देनाय जायो आरो आथिखालावथ' जोङो नुनो मोनदों बयबो ग्राइनडार मिक्सारावसो उनो। औ आथि खालाव उम गासैनिबो न'खराव उलार बा दिंखि बेफोरदि गैला नालाय बिनि था खायनो ग्रेन्डार मिक्सारावसो उननाय नुयो आरो बेनिफ्राय जोङो बेखौ उन्नानै लानानै जोङो थ' दाउ बेदर नांगोन नालाय ओ दाउ बेदरख जोङो बाजारनिफ्राय बायनानै लाबोनानै नङाब्ला न'नि दाउखौनो सिथारनानैहाय बेखौ जोङो मोजाङै बासिनानै सावनानै लाग्रोनांगोन आरो
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै बासिनानै सावनानै लानानै गोदानानै बेखौ जोङो मो जाङै सुनानै पियास थाव गुबै होनानै एवफ्रामनानै लाग्रोनाय जायो आरो औ बेनि फ्राय जोङो बेखौ मोजाङै एवफ्रामना लानानैहाय ओ बेयावहाय जोङो बे सारायावनो बेखौ हायखांना दोननानै बेदरखौ एवफ्रामखांनानै हायखांना दोननानै बे सारायावनो जोङो दै होनानै ओ दैखौ गोदौजासे अरखौ मोजाङै नारनानै होनाय जायो आरो
औ नोंथां।
जोंङो जेबोला दैया गो दौवो अबोब्ला जोङो बेयावहाय अन गुन्दैखौ आखाइायाव मुथा मुथासे मुथासे लानानै फ्रि फ्रि सारनानै होनाय जायो आरो औ जा बेनिफ्राय बेखौ होनाय समाव जोङो ओ खोस्लिजोंहाय एसे एरै एरै होनाय जायो आरो जाहाथे बेयो अन गुन्दैआहाय गथा जाया बेनि थाखाय।
औ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो ओ जेबोला अन गुन्दैखौ होखाङो अबोला जोङो ओ बेदरखौबो होनाय जायो आरो दाउ बेदरखौ। बे ओंख्रियाव होनाय जा जायो आरो बिनिफ्राय नांगौ जखा बायदि खारैखौ जोंनोथ' अनला ओंख्रि संनो थाखाय खारैखौसो नांथारगोन नालाय खारैआनो मेन जाहैबाय नालाय बेनि थाखाय जों नांगौ ज अखानि खारै होनाय जायो बिब्दिनो खारै संख्रै गासैखौबो होयो बेनिफ्राय जों बेयावहाय गोबां मस्ला मस्लिबो होनो हायो जेरै फाल्लौ, सामब्रा गुफुर, जाब्रां, जिरा बेफोरबायदिनो जोङो हो होनो हायो आरो औ बेनिफ्राय जोङो बेफोरखौ होखांनानै जेब्ला ओंख्रिया गथा जायो अब्ला जोङो गंगार दुुनदियाफोरबो होनो हायो आरो ओंख्रिया मोदोमनाय थाखाय औ बेनिफ्राय जों बेखौ साख खिनानै खांनाय जायो आरो बिनि उनावहाय ओ जोङो ओ नारजिजों अमा बेदर नारजिजों अमा बेदर संनो थाखाय जोङो नारजिखौ फाथोनिफ्राय बो मोननाय जायो जों बेखौ न' न'आवनो फोनाय जायो नों
औ औ मोनथिगौ नोंथां।
औ बेनिफ्राय जोङो बेखौहाय ओ न'नि दुब्लियाव फोना लानाय फाथोखौहाय जों गोरलैयावबो जानो हायो गोरलैयावबो जानो जोबोद गोथाव जायो आरो औ बेनि ओमफ्राय जोङो बेखौ बे फाथोखौहाय जेब्ला फाथोआ ओ बोरायनानै बिलाइहाहाय गोमो गोमो मोनहां मोनहां जायो अब्ला जों फुना लाना फैनानै खानानै जोङो बेखौ फोरान्नानै नारजि खालामनाय जायो आरो। बे फाथो बिलाइखौ औ बेनिफ्राय बे फाथो बिलाइ फाथो बिफांनि ओ जा बेजे बेखौहाय जोङो दैयाव सोमना दोननानै बेेजे जिरोब्ला बेयो जोंनि थाखाय फागा बा दिरुं बेफोरबायदिबो जाहैयो आरो
औ
बेनिफ्राय जोङो बेखौ ओ नारजिखौहाय जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ मोजाङै सायनानै दैयाव सोमनानै दोननाय जायो आरो गुरै जानो थाखाय। बेनिफ्राय जोङो औ बेनिफ्राय जोङो ओ अमा बेदरखौहाय ओ हाथाइनिफ्राय बायनानै लाना फैनानै बिब्दिनो मोजाङै सुनानैहाय जोङो पियास थाव गुबै होनानै एवफ्रामनानै लानाय जायो आरो। बिनिफ्राय जोङो सोमना दोननानै सोमना दोननाय नार्जिखौहाय मोजाङै सुस्र'नानै खारै होनानै रुनानै लानाय जायो आरो
नं थारैनो
बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै रुखांनानै जोङो ओ सागं साना होनाय जायो जाहाथे बेयो गेब्लेयो बिनि थाखाय।
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेयो मोजाङै गेब्लेयोब्ला एवफ्रामनानै लानाय अमा बेदरखौहाय बे नारजियाव होनाय जायो आरो नोंथां बेनिफ्राय जोङो बे नारजि खौहाय ओ नारजिनि दैयहाय मोजाङै रानोब्ला जोङो दानि बावैसो आं होनलांनानै गालांनाय गोबां मसला मस्लि बेफोरबायदि मस्ला मस्लिखौनो जो एखे मसला मसलि बिदिनो होनाय जायो आरो औ बिबदिनो जोङो ओ खारैखौबो होनाय जायो नांगौ बिबांनि खारै नङाब्लाथ' बोरै नारजि ओंख्रि संजानो बिनि थाखायनो औ बेनिफ्राय जोङो बेखौ मोजाङै साखिनानैहाय थांनानै दोननाय जायो आरो नोंथां औ बिदिब्ला नोंथांमोननि ओनसोलावहाय नारज जिजों अमा अनला खारैजो अनला खारैजों दाउ सबायजों साम' बेफोर ओंख्रिखौ माबायदि सङो नोंथाङा आंनो फोरमायनो हागोन ना?
हाागोन नोंथां ओ नोंथ' बुंलां खाबायानो अनलाजों दाउजों माबोरै सङो नारजिजों अमाजों माबोरै सङो एखेयानो ओ गिबियावनो आङो सबायजों साम'जों साम'खौहाय माबोरै सङो बेखौ बुंग्रोनोसै गिबियावनो जोङो साम'जों सबाय जानाय थानांगोन नालाय गिबियावनो साम'खौ जोङो जोंनि खाथि खाला ओनसोलनि दैमाफोराव बा बिलोफोराव खन्नानै लायग्रोनांगोन नङाब्ला बाजारावबो लानानै फैनो हागोन जुदि नोंसारनि थिंजाय दैमा दैसाफोर गैयाब्ला आरो उम बेनियाव नहाय जोो बे साम'खौ साम'आ बाला हाब्रुफोरावसो जागानानै थायो नालाय बेफोर हाफोरखौ ओ साफा जाहोनो थाखाय सानसे बा साननै बे बेखौ न'आव लाबोनानै दैयाव सोमनानै दोनग्रोगोन । ओ बेनि उनाव साननैबा सानथामनि उनावहाय सायनानै बेनि दानायखौ गारनानै बेखौ दाननानै ओ गिबियावनो ओरैनो सारायाव जेबो होआलासिनो बेखौ एवग्रोगोन। एवनानै जेब्ला साम'नि दैआनो अब्ला बेखौ हायखांना दोननानै । सारायखौ सुफिननानै गोदानै जानायथाव होनानै
औ
बे साम'खौ एवफिनगोन आरो ।
औ नखौ
दै होनानै जेब्ला दैया गोदो अब्ला सबायखौ गारनानैबो होगोन
औ
माखासेया गुबुन रोखोमै सङोबो जानो हागौ मोननै रोखोमै संनायखौ आं नुनो मोनो खायसेया डाइरेक्टहाय ओ ओरैनो एवफ्राम गोरालासिनो गिबियावनो ओ थावजोंनो एवफ्रामखायो । साम'फोरखौ आरो बेखौ हायखांना दोननानैहाय सबायखौबो एवनानै बेनि उनाव गोदौब्लासो साम'खौ हो साम' आरो खारैखौ नांगौ बिबांनि होनानै बेफोरबायदि संनायखौबो नुनो मोननाय जायो ।
औ नोंगौ ।
बेफोरबायदिनो साम'आ साम'आआबो मोनब्ला सबायाइयाबो रुइब्लाबथाय जोङो मस्ला मस्लि संख्रि हालदै बेफोरबायदिनो गरम मसाला जिरा जालुक बेफोरबायदिफोरखौ होनानै जोङो साम' आरो सबायनि थावनायखौ बांसिनै थावसिननाय मिलौसिननाय खालामनो हायो ।
औ नोंगौ ।
उनावहाय ओ गंगार थुन्दिया बा दुनन्दियाबो होनो हागोन नोङो मोनबाथाय । बेनि उनाव खांनानै दोनबाय । आरो जोङो अ-अनला होननानै बुङोब्ला जोङो अनलाखौ दाउजोंबो जानो हायो औवा मेवाजोंबो जानो हायो ।
ओं नोंगौ ।
औ एवा मेवाजों माबोरै सङो होननानै बुङोब्ला जोङो ओ अनला ओंख्रै होननायनि होननायनि लोगोआवनो जोङो अनलाखौ माइरं गुन्दै नङाबा जाया । बेखौथ' नोंथाङा दानिनो बुंलांखाबाय । गिबियावनो माइरंखौ रुइहोग्रोनो थाखाय सोमनानै लाग्रोगोन नै बा थाम घन्टा बेनि उनावहाय बे माइरंखौ सुखांनानै सर'होनो थाखाय खिरखाबा खादाफोराव दोनगोन । बेनि उनाव सरकबा जोङो उवालजों नङाब्ला दिंखिफोरजों सौनानै गुन्दै खालामगोन बेनि औ औ देनानै लाग्रोनो जाबाय बेनि उनावहाय साराय गंसे जोङो मेवाखौबो लायग्रोबाय, लाय औवानिफ्राय लानानै फैबाय मेवाखौ । बेनि उनावहाय बेनि बे फोरखौ बु बोखारग्रोनानै लाबाय औ गार गारनानै हानानै लाबाय । बेनि उनाव हाखांनानै ओ गिबियावनो साराय जानबाय, बेनि उनावहाय थावखौ सेरबाय सारायाव, बेनि उनाव मेवा खौबो होबाय, मेवाया जेब्लासिम दै राना बेहालागै एरबाय थाबाय बेनि उनावहाय खारैखौबो होबाय आरो दै होबाय बेनि उनावहाय जेब्ला दैया गोदौवो अनखौ उरनानै होबाय, नङाब्लाबो दैजों डाइरेक गलाय खानानैबो होनो हायो। बेनिनाव नांगौ खिनि मस्ला मस लि बानलु संख्रै बेफोरखौ होबाय बेनि उनावहाय जेब्ला अनलायाबो मोजाङैनो मोनबाय मेवायाबो मोजाङैनो मोनबाय बेनि उनावहाय
दुन्दियाफोर होनानै जोङो खांनानै दोनबाय बेफोरबायदिनो थाग थियारि जाबाय औ दे होमब्ला नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ नोंथांजों रायज्लायना मिन्थियै बाथ्राफोरखौबो मोन्थि नो मोनबाय, जोबोरैनो गोजोननाय थाबाय
औ गोजोननाय थाबाय नोंथां औ‌।